हेलौ
औ
मा खालामगासिनो दङ नोंथाङा?
अ आं दङ बिदिनो जिरायनानै नोंथांलाय?
औ आंबो दङ नै ओरैनो।
औ
फ्रियैनो दङब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा? औ औ औ ओ दिब्ला जोङो ओ आमथिसुवानि सोमोन्दै सावरायनसै नामा एसे।
औ औ सावरायजायो।
आमथिसुवा होननानै बुङोब्ला आं मोननैसो बुंग्रोनस आरो उम बियोथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे आ फोरबो होननानै बुंनांगोन आरो बेखौबो
औ औ
आमथिसुवा समावहाय जोंहा माने बिदि ओ फोरबो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो फा फालिबोदों ओमफ्राय बिदि आमथिसुवाखौ बांद्राय माने रंजा बाजा बिदि खालामनानै फा फालिनाय बेखौ नुनो मोना आरो खिनथु औ फुजाफोरखौ होयो बिनिफ्राय जोंहा आमथिसुवाखौ बर' ओ हिनजावफोरनि माने ओ माहिकिया जानाय बि दि होननानै फोथायनाय जायो आरो जेनेबा सुवा जानाय बेफोरबायदि होननानै। बि ओ आमथिसुवा सम समावहाय जोंहा ओ सात दिन ओ माने जेबो बिदि हा फोर जावनो मोना बायदिसिना बिदि होननानै फोथायनाय दं आरो। हाफोर जावनाय जाया ओमफ्राया मा होनगोन बेखौ न'फोरखौबो माने लिरनाय जाया आरो आमथिसुवा समाव ओमफ्राय जेब्ला आमथिसुवा सातदिन थाङोना बे सात थारिख जायो अब्लानि उनाव सो माने मा ओ न'फोरखौ लिरस्रांजोबो गासिबो न'फोरखौ ओमफाय लिर सुस्रांनानै गोदोनि समावथ' बिदि हानि दो दख्ला बिदिखौसो बाहायोमोनना ओमफ्राय ओ बे समाव बै हानि दो दख्लाफोरखौ गारन बेखौ गोजामखौ गारहरनानै माने गोदान बाहायनाय बेफोरबायदि बुङोमोन आरो गोदोनि समाव। दाथ' दानि सुबुंफ्राथ' हानि दै दोख्ला बाहायला नालाय अब्लाबो माने बेखौनो बाहायफिनो सुस्रनानै ल' बाहायसिगोन आरो बिदि जाबाय ओमफ्राय जोङो नुनो मोनो जोंनिथिंजाय नुयो आरो दाबो जेनेबा न'आव थानाय बायदिसिना बिदिनो जिरायग्रा सियार खामफ्लाय बायदिसिना जिखुनु जाया माने सुनो हाथाव न'आव मा मा जिनिस दङ बेफोरखौ गासिखौबो माने बै खालि जेब्ला सात थारिख जायो बिनि उनावहाय माने स्रु'जोबनाय गासिबो न'फोरखौनो साफा खालामनाय बिदि नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बिदि खालाम खांनायनि उनावहाय रायजोनि फुजा जायो आरो बिनि उनावसो ओमफ्राय आमथिसुवाखौ लानानै जोंहा बर'फोरना माखासे ओ फोथायनाय बेफोरबायदि दङ आरो जेरै आमथिसरा समावलायनो हा जावनो मोना हा हा बैसोमुथि बिमाया रागा जोङो बेफोरबायदि बुङो आरो बिनिफ्राय मा होनगोन बेखौ हाग्राफोरखौ दानबालायनो हाग्राया थाब माने रोदोमानो आरो आमथिसुवा समावहाय दानबाथाय माने सुवा जानानै बै हाग्रालायनो माने जाम्ब्रि फबनानै थायो माने हाग्रा जाया बिदि होननानै बै आमथिसुवा समावहाय हाग्राफोरखौ दान्नायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो ओ आमथिसुवा समावथ' जोंहा खान्थाल थाइजौ बेफोरबायदि फिथाइफोरखौ मोनखानाय जायोना बे समावहाय माने बयबो गामियाव न'खर न'खर माने आमथि सुवा समाव बिदि जालाय लायो ओमफ्राय खायसेया ज' ज' बेफोरबायदि जाहैला नाय बिदिखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसेनो जेब्ला रायजोनि फुजा जायोना माबायाव ओ सातदिननि उनाव बे समावहाय जोंनि गामियाव माने मा खालामो जायनि न'खराव मा मा फिथाइ सामथाइ दङ बेफोरखौ माने मन्दिर फोरावहाय जमा लानानै फैयो आरो बयबो माने सोरहानाव मा मा फिथाइ दङ बेफोरखौ ओमफाय बिदिखौ माने बय बो जमा जालाय लायो बेफोरबायदि हुदाया दङ आरो जों लोगोसेनो आमथिसुवायाव जोंहा दा जिहेथु कामाखया मन्दिराव अम्बुुबासि मेला बे खौथ' नोंथाङाबो मिथिखायोना औ औ बेयाव अम्बुबासि मेलायाबो जायो जोंहा सातदिन बे समाव गा सैबो मन्दिरफोरानो माने बन्द थाजोबो आरो अम्बुबासि समावहाय सब मन्दिरखौनो बन्द' खालामनानै दोनो माने आलारि लगायनो मोना बेफोरबायदि बुङो आरो मन्दिरावहाय बेनिफ्राय अम्बुबासियावबो बे कामाख्या मन्दिरखौ बन्द' खालामो नाथाय बाहेरावनो बयबो खुलुमो आरो ओमफ्राय खुलुमनानै अम्बुबासि समाव गोजान गोजाननिफ्रायनो इमान सादु बायदिसिना बिदि फुजारिफोरा फैनानै खुलुमफैयो ओमफ्रायो बिथांमोना स बुङो आरो खायसे मानसि फ्रा जेबोब्ला आम्बुबासि समावहाय बेयाव कामाख्याआव थांनानै खुलुमोब्ला जेखौ बियो बेखौ नो मोनो होननानै माने मानसिफोरनाव मोनसे फोथायनाय दं आरो बिनि थाखायनो माने गोबां गोजान गोजान जायगा जोंनि नर्थ इस्टनिल' नङा जोंनि नर्थ इस्टनि बाहेरनिबो माने गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय मानसिफ्रा फैनानै बेयाव सप्तासेनि थाखाय माने खुलुमफैनाय थाफैनाय बेफोरबायदिखौ जोङो गोबां नुनो मोनो आरो औ ओमफ्राय नोंथाङा आमथिसुवानि सोमोन्दै मा मा मिथियो बा नोंथांमोननि जायगायाव माबो रैहाय फालियो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ औ हागोन जोंनिथिंबो बिदिनो जोंनिथिं माने बांद्राय आमथिसुवायाव बांद्राय फुजा बिदि माने होनाय नु नो मोना आरो माने न'खर न'खर सोरबा सोरबा होयो आरोना माने खायसे खायसे ओरैनो फुजाल' होनानै दोनो ओमफ्राय ओ न'आव फुजा होबाय होनानै बिदिनो फिथाइ सामथायाइ जायो आरोना बेखौ बेखिनिखौल' नुदों आङो बांसिनैमोन बिदि माने गिदिर फुजा होआ आरो ना ओमफ्राय आरो जोंना एक्सट्रा गामियावबो बिदि फुजा होनायखौ आं नुनो मोनाखै ओमफ्राय बिदिनो बुंनाय बायदिनो जोंनाबो बे माबाया जोब्बाथाय आमथिसुवा जोब्बाथाय बायखालि जोंनाबो न' आरि लिरखांनानै जि सुनानै ओमफ्राय ओ न'खरनि जेनेबा दो दोख्लाफोरखौ गासिखौबो सुस्रां जोबो आरो बिदिनो फ्र' बेखालि ओ दोगारनाय ना मा होननानै बुङो बेखौ बिदि खालामो आरो जोंनाबो ओमफ्राय ओ कामाय बे कामायखायाथ' नै मैया दाख्लैसो जानानै थां बायना बेयावबो जेनेबा आंथ' थांफेराखै थांनायालाय ओ बेयाव मिथियो आरोना बिराद मानसि गोजान गोजाननिफ्राय जोंनि इण्डियानि ल' नङा जेनेबा बिराद ओ आट कान्ट्रिनिफ्रायबो फरेन कान्ट्रिनिफ्रायबो बिराद मानसिबो फैनायखौ नुनो मोनो मैया दाख्लैबो जेनेबा निउसाव नुगासिनो आरो ना बिराद गोजान गोजाननिफ्राय सादुफोरानो जायाबा ओ ओ फुजिनो फैनाय मानसि फोरानो जा ओरैनो जों जोंबायायदि जेनेबा नर्मेल मानसिफोरानो बिराद गोजान गोजाननिफ्राय फैयो आरो
माने बिराद मानियो होननानै फोथायो आरो ओमफ्राय ओ आं बिनि माबाखौ बारा मिथिया आरोना आं बांद्राय थांफेराखैबो नालाय बेयाव जेनेबा फुजा फुजा जाया होननानै बुङो ओमफ्राय बे ओ माबानि मइेन दर्जाफोरा गासिबो बन्द' जाजोबो ना फुजा होग्रानि ओमफ्राय मा मा फुजियो थाय आं बेखौ हमनो हाया आरो बे दिनखालि जेनेबा आं मिथिनो लुगैयो आरो ना ओ मानसिफोरा मानो थाखाय थाङो बेयाव माखौ नायनो थाङो बेखौ मिथिनो लुगैयो जेनेबा ओ दरजाफ्राथ' बनद जाजोबो नालाय ओमफ्राय फुजा सुजा होआ नालाय मा खालामोबा बिदि सानो आरो ना ओमफ्राय ओ ओम बेनिफ्राय बे माबानि ओ कामाख्याानि बे माबा जानायखौ आं मोनसे स्टरि खोनादों आरोना जेनेबा कामाखख्याया माबायदि ओ फुजि जादोंमोन बिनि हिस्ट'रि खोनादों माने मानसिफ्रा फोथायो आर ना बे सथिनि लायनो उम जेब्ला सोथिया माबायाव बारजोमनानै थैदों माबादोंमोन जेनेबा गावखौनो माबा खालामदों बै टाइमाव माने ओ शिब बाबाया जेनेबा बिनि गोथै सह'खौ लाबनायाव बामनानै नायाव बे आं खोनानाय मथे आरोना बे बिष्णु बिष्णुआ गावनि स क्रजों लायनो ओ बे ओ सथिनि माबाखौ बदिखौ माने दानस'दोंमोन आरोना गावनि सक्रजों ओ बिदि दानस'नायाव माने जोंनि बे माबायाव निलाचल हाजोआव लायनो ओ बिनि प्राइभेट पार्टआ गोलैदोंमोननो बेखायनो माने बेखिनि माबाखौ फुजियो आरोना जोंनि बिमा खालिनि माबा होननानै बे दिनखो माने जेनेबा ओ आइ बिमानि ओ सुवा जाना जानाय दिन होननानै फुजियो आरोना बिदि होननाय खोनादों आरो आं ओम ओ ओं। औ ओमफ्राय
हरावबो फरायनो मोनोना?
औ फरायनोबो मोनो ओमफ्राय बै दिनखालि जेने बा आमथि सुवा‌ खालि मा होनो एखो ओ गोजा थै बोहै यो होननायबो खोनानो मोनदों आरो ना ओमफ्राय ओ मानसिफोरा ओमफ्राय खायसे खायसे बुङो आरोना बे गोजा थै बायदि बोहैनाया माने बिथिं जायथ' दैमा दोङो नालाय बे दैमानिफ्राय माने ओ एसे मनसुन थाइम टाइपाव जायो नालाय दा दाथ' एसे मनसुन टाइम ना बिनि माने दैया आइ दैयाव माने आइरन थानाया बे माने फैनानै जेने बा दैयाव मिक्स जानानै बिदि गोजा जायो होननानै निउसफ्राव नुनो मोनो आरो ओमफ्राय थेवब्लाबो फोथायो आरो ना जेनेबा मानसिफोरा ओ गोजान गोजाननिफ्राय नायनो फैयो बेखौनो ओ बिनिफ्राय आरो ओ बे मन्दिर खौ आं हिस्ट्रियाव फरायनो मोन्दोंमोन आरोना फार्स्टआव लायनो बे मन्दिरखौ माबाया ओ नरकासुरा बानायदोंमोन होननाय फरायनो मोनदोंमोन ना नोंथाङाबो औ ओं नरकासुरा बानायदों होननानै मोनथिनो मोनो आरो जों हिस्ट्रिफ्राव फरायोबाथाय एनिफ्राय सोरबा ओ मायबा मोनसे जुद्ध नामायावबा काला फाहार ना मायबा नामनि मानसिया माने बे माबाखौ मन्दिरखौ माने ओ माबा बुफायजोबदो जेनेबा माबा खालामदो होननानै मोनथिनो मोनो आरो ना आं नामखौ एसे बावगारबाय आरो सोर मानसि मोनथाय कालापाहार बायदि गोसो दङ आरोना आं एक्जेक्लि माने एसे बावहरबाय ओमफ्राय उनाव आरो ने माने बेखो ओ गोदानै लुफिनदोंमोन आरो नर नारायणआ ओ बिदि माने हिस्ट्रियाव फरायनो मोनो आरो ओमफ्राय ओ खायसे खायसे बुङो आरो ना मानसिफोरा माने ओ नरखासुरा लायनो आइ कामाख्याखो मोजां मोनदोंमोन नामा बिदि होननाय खोनायो आरोना औ मोजां मोननानै लायनो बे ओ आइ कामाख्याखौ मोजां मोननानै ओमफ्राय आइ कामाख्या लायनो बेखौ नरकासुरखौ बुंदोंमोननो जेनेबा हरसेनि गेजेरावनो माबा बानायनो होदोंमोनथाय आं एसे
माने माबा बे ओ स्टेप दङना सिरि गाखोलांग्रा बेखौ माने बानायनो थिनदोंमोन।
औ औ औ हरसेयावनो बेखौ बानायनो होदोंमोन ना। ओमफ्राय सोर बे दाउ जानानै जि गाबनाया गावनो मोनखोमाना आइ
ओ बेथ' नङा माने ओ आइ कामाख्याया ‌ माने बे जेब्ला सान ओंखारिनि सिगाङावनो बेखौ बानायनानै फोबनो थिनदोंमोनना लिंनायाव आमबारि नरखा सुरा गावनि गासिबो बे माने मा होनगोन बेखौ माखासे सानथ्रिफोरखौ लाबोनानै बे स्टेपखौ माने हरसेनि गेजे रावनो बानायनायाव माने हाहां जाबायमोन आरो। सानहा बिनि सिगाङावनो बे समावनो माने आइ कामाखखाया माने गावनि सोरबा माने सासे मानसि बेखौ बुंदोंमोन आरो
औ
सानखौहाय माने थाब ओंखारहोनो थाखाय आरो माने दाउला गाब्लानो सोरांनाय बिदिथ' गोदोनियाथ' बिदिसोमोन ना लाय दाव गाबबानो जे सोरांनाय जायो बेफोर बायदि ओमफ्राय माने दावला खौ गाव माने माने गाबहोदोंमोन आरो बियो माने दाउआ गाबाखैब्लाबो माने आय खामायखाया गाबहोनो माने माबा खालामदोंमोन आरो। बा बुनानै बा माबा मोनसे खालामनानै बिदि गाबहोदोंमोन आरो। ओमफ्राय गाबहोनायाव औ सोरांबाय नालाय ओमफ्राय सोरांनायाव बे दाउला खौ जेनेबा ओ नरकासुरा होसो होसो माने दानस'दोंमोन जाहैदों। ओमफ्रायो माने सोरांनायाव सोरां होनायनि थाखाय आरो बेनिफ्राय बे समनिफ्रायनो औ औ औ मोन जेननाय जाबाय जाबाय जेनाखैब्लाबो माने जेननांदों होननानै बुङो आरो औ बिनि थाखायनो माने खायसे माखासे सुबुंफोरखौ बुंनाय खोनायो जेनेबा बे नरकासुरनि थाखाय ओंखायनो आइ बिमाया माने खामायखाया बिमाया बेयाव गैलिया माने बेलेगाव खारबाय बेफोर बायदि होननानै